खुलुमबाय नोंथां। खुलुमबाय।
औ खोनाबाय। ऐ मासि दावरावलै। उम गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांसिम। बो थाबाय।
औ जों दा सायख'ना लानाय आयदा बायदियै जों दा सावरायनोसै जोङो सावराय लादों बै सागुनि सोमोन्दै उम बैसागु होनोब्ला नोंथाङा मा बुजियो आरो बै बैसागुनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ बैसागोनि सोमोन्दै आं एसेबां मोजाङै मिथिजोबा आरो थेवब्लाबो जिखिनि मिन्थिगौ नोंथांजों सावरायलायनोसै बैसागो होनना बुङोब्ला थ' मिथिखायोना जोंनि जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा फोरबो होननानै। औ औ बै बैसागु खौ स्नि सानसिम फालिनाय जायो आरो ओरैनोथ' जों मास मोनसेयानो फालियो थेवब्लाबो बैसागोआ मास मोनसेयानो थेवब्लाबो जोङो स्नि सानखौ हमना लानाय जायो आरो फोरबो हिसाबै ओम
औऔ
औ नोंगौ बेनिफ्राय जों गिबि सानखौ ओ मोसौ मैसोनि सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो
औ
मोसौ मैसोनि सान आरो मानसिनि सान बाहागो
औ नंगौ बुंनांगोन औ
औ औ औ जों मोननै बाहागोआव राननाय जायो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु अ बेबायदिनो जों गिबि सानखौ मोसौ बैसागो हिसाबै फालियो आरो बे खौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै आरो मोसौ बैसागु होनोब्ला औ मोसौ बैसागो होनोब्ला जों बेयावबो गोबां ओ नेमखान्थि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ जेरै जोङो मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां बेलासियाव जोङो ओ बेयाव गोबां मुवा नांगौ जायो आरो जेरै लाव फान्थाव दिग्लिलिथि मोखोना बिबार थाराय बेफोरबायदि औ बेफोरबायदिखौ जोङो नायगिरग्रोनानै
औ औ बेनि उनाव जोङो जिदिना थुखैनो लांगोन मोसौखौ बैदिना जोङो बेखौ औ औ बेखौ खादा एबा बे मोनसे आगजुआव लानानै जोङो बेखौ हानाय जायो आरो जा जा बुथुमना लाबोदोंमोन जों लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ फिसा फिसायै हानाय जायो आरो हानानै जोङो आरो आरो मोनसेयाव जोङो बेखौ माला सुयो आरो मोनसे मोनसे सुनानै माला बानायो औ बेबायदिनो माला बानायो माला बानायनानै जोङो दिग्लिलिथिनि बिलाइनि लावथि बानायो आरो थाराय साराय होनानै खायो जों बेखौ मुथा मुथा खालामो आरो औ बेबायदिनो जोङो हांगाराव थाव गुबै फोनो फोननानै मोसौनाव होनाय जायो आरो फोननानै बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ दैमा एबा हाखर हालाफोराव ओ गोथार हाखर हालाफोराव लांनाय जायो आरो थुखैनो बेबायदिनो औ थुखैनो लाङोब्ला जोङो बेयावबो दं आरो आगोलनिफ्रायनो सोलिबोनाय ज मेथाइ खनै खनै जोङो बै जे लाव फान्थाव हाना दोन्दोंमोन बेखौ जोङो मोसौनाव सारै सारै होनाय जायो आरो औ बेनि उनाव जोङो जा मोखौनाव औ ओ माने फोराना फाग्रा दङमोन बेखौ जों गारनानै ओ गोदान दोनदाल होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बै जे माला सुदोंमोन दिग्लिलिथि बा गासै मुवाफोरजों सुनाय मालाखौ जोङो लाबोनानै थुखैखांनानै ओ मोसौ गुलियाव आलायना दोननाय जायो आरो औ बेनि उनाव बिदिनो बैसागो होनोब्ला जोङो ओ माने उन्दैया गेदेरनि बोर लानाय मान होलायनाय औ औ बेबायदि फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो औ बेनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो मोसौ बैसागो फालिखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो रंजा बाजा गासैबो माने गामिनि बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला, गथ' गासैबो ओंखारो आरो जोङो जयै ओ जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय दख'ना थावसि आरिखौ जोङो गानो गाननानै ओंखारो आरो गासैबो जयै ओंखारनानै जोङो गामियाव गासैनावबो न'खर न'खरनाव हाबनानै जोङो रंजायो गाहाम हामलायथिनाय होयो आरो बै नखरनो औ बेनि उनाव जोङो बै न'खरनिफ्राय जोङो माने न'खरा जा हरनाय माइरं जा बा फैसा जा एसे ओ मागिनानै बेबायदि लाबोयो आरो औ बे बायदि मागिना लाबनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। औ खोनादों, औ नोंथां नोंथांमोननिथिं माबायदि बा फालियो नोंथाङा एसे फोरमाय माबायदि मोसानाय मोसानाय माबायो
औ नों औ नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि यावबो बेफोरबायदि मोसौ बैसागु, बाथि बैसागुखौ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो। औ। जेरै जेरै सैथो दाननि जोबथि खालाराव जोङो मैस सौ बैसागुखौ जोङो फालिनाय जायो। नोंथाङा दानि बुंलांनाय बाय इनो जेरै उम मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो गिबियावनो उम खांग्रोनानै लाग्रो नाय जायो आरो बेनि औ। उम बेनि सैथो दाननि जोबथि खालाराव जोङो मोसौखौ उम बिलो एबा दैमाफोराव जोङो थुखैनो लां थुखैनो लांनाय समाव ओम जोङो मोसौखौ दिगिलिति बिलाइजों एबा ए बायदि रोखोमनि बिलाइजों जोङो उम हो-होनानै जोङो लांनाय जायो। आरो बेनि उनाव जोङो उम लाव फान्थाव बेफोरबायदि थाले गाज्रि बेफोरबायदि उम फिथाइ सामथाइजों मोसौखौ सारनानै लाव जा फान्थाव जा होनो जाय बिफोरबादि गोदोनिफ्रायनो फायनो सोलिबोनाय आबै आबौ आबै आजौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोरबायदि नियम खान्थिया जोंनि ओनसोलाव दाबो सोलिबोगासिनो दं।
औ नोंगौ। औ बेबायदिनो जेरै आं बुंनो बावगारलांदों बेनि गेजेरावनो दंमोन जोंना गोखा गोखै जानाय। जेरै ओ मैगं थाइगं जे औ खाबथिंनानै साननाय जायो औ बेखौबो जानाय जायो आरो बेबायदि गोखा गोखै गासै मिथिबा बिदनि माने गोबां बिदनि खांथिंनानै जोङो औ संनानै जानाय जायो आरो माने आगोलनिफायनो फोथायबोनाय दं बेबाय दि जायोब्ला बैसाग दानाव ओ गोबां जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै फो थायो आरो आगोलनिफानो औ। नोंसोरनिथिंजायबो जानाय जायोदा बि बायदि?
औ जानाय जायो नोंथां जोंनिथिबो।
एसे फोरमायदो नोंथां।
आबो जोंनि ओनसोलावबो बेफोर ओम बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि ओम जेनेबा ओम फिथाइ सामथाइ मेगं मैगं लाइफांफोरनि बिलाइ ओम बारलानाय ओम बेफोरबायदि बिलाइफोरखौ जोंनि ओनसोलावबो जानाय जायो।
औ।
ओम बेजों लोगोसेनो ओम जोंनि से बैसागु एबा जोबथि बैसागु ओम जोबथि बैसागु जोङो बेखौ जानाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ, बेबायदिनो थाइजौ खान्थाल गोदान जेबोला ओंखारगोन अब्लानिया ओ माने इदिनानिफ्राय एवनानै जानाय जायो आरो ना गोदान मेग गं जेरै खान्थाल गोरलै, थाइजौ बेफोरखौबो एसे एसे होफानाय जायो आरो।
मानिमुनि, खुंखा दिंखिया बेफोरबायदि गोबां खाबथिंनानै औ। संनायखौ नुनो मोनो आरो। अ दा ओ गोदो आगोल जेरै जोंना बैसागोआव जेरै रंजा खुसि माने फोरबोखौ फालियोमोन आथिखालाव बेबायदि नुनो मोननाय जारला आरो न'?
औ नंगौ औ।
अ आगोलो जेरै जोंनि दोरोङारि दामनाय देनाय जेरै धल ओ ज'था, सेरजा, गंगोना, सिफुं बेफोरखौ जों गासैखौबो लानानैसो ओंखारनाय जायोमोन दा आगोलो। नाथ थाय दानि जुगावथ' बेफोर खौ नुनाय माने नुलानो आरो। नुनो मोननाय जाला आथ आथिखालावथ' दानिया बे रेकर्डिं खालामनाय केसेट बा मबाइल देग बेफोरखौसो लानानै गोबांसिन ओंखारनाय नुनो मोननाय जायो आरो जोंनिथिंजाय। बेफोर ओ गोबां मान खमिलांनो हमदों आरो बेफोरो दोरोङारि दामनाय देनाय आगगुफोरखौ लानाया। नोंसोरनिथिंजाय माबायदि मा मोसायो?
जोंनि ओनसोलाव बेफोर बेफोरबाददिनो मोसानाय जायो। जेरै खाम, सिफुं, ज'था, सेरजा बेफोर बेफोरखौ लानानै जोंनि ओनसोलाव मोसानाय जायो आरो।
औ नोंथाङा थांफेर मोनबाय दा माब्लाबा?
औ औ औ मोसाफेरबाय।
औ। अ। बेबायदि ओ जोंनिथिंजाय आथिखालाव जेरै सोलिदों ओ मबाइल बा देगफोरजों जे लानानै मोसानो थाङो बेबायदि नोंसोर मिथिंजाय नुवा नामा?
औ ओहो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि मबाइल एबा देगफोरजों जोङो मोसानायखौ जोङो नुनो मोना। जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव बर' बर' माहारिनि जि ओम दामजु दं जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा। उम बेेफोर जोङो लानानै मोसायो आरो।
बेबायदिनो जोंनि जेरै दानाय ओ गामसा बायदिसिना आगर ओ माबानि गाबनि गोथां गोमो गाबनि बेबायदि गाननानै बैसागोफोराव रंजा फुनायखौ जों नुनो मोनदों। होयो आरो। अ औ बे मोनसे जोंनि हारिनि मोनसे गोग्गाथाव फोरबो आरो बुंनो थाङोब्ला। औ ओ बिदिब्ला बिथांजों रायज्लायना जोङो गोबां बाथ्रा मिन्थिनो मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो बिदिब्ला औ बिदिब्ला दोनथनोसै नामा दे दे।